नोंथां।
औ औ खोनाबाय नोंथां खौ खोनाबाय। ओ नोंथांनि बाग नोंथांजों। आङो बे बे माने दे ओ अनला अनलानि बागै रायलायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ हागोन औ नोंथां औ खोनादों खोना नोंथांनि जाय गायाव ओ माबायदि मा-माबायदि सङो आरो ओ मा मा मा? बेजों बेजों अनला अनला अनलायाव मा मा। मुवा होफानानै सङो बेनि बागै नो-नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा इदि
औ हागोन नोंथां एसे ओ आं जाखिनि मिनथिगौ बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो। अनलाजों दाउ जेरै अनलाजोंथ' अनला मैगंखौ जोङो गोबां रोखोमनि संना थानो हायो आरो। जेरै अनलाजों जों दाउ औ अनलाजों ना गोरान अनलाजों खांख्राइ अनलाजों जेरै औवा मेवाइ बेबायदि जोङो। गोबां रोखोमनि संना जानो हायो आरो। बिब्दिनो दा अनलाजों दाव। मा ओ बायदि संनाय जायो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो आं जा खिनि मिथिगौ अनलाजों दाउ संनो थाखाय दा जोङो गिबि गिबियावनो माइरं जाखिनि नांगौ। बे हिसाब बै माइरंखौ जोङो। जे समनि थाखाय सोमना दोन जायो आरो। अ बिनो। सोमना दोन्नानै बेखौ जोङो सुखाङो। खांनानै एसे सानदुंबा एसे बार नांनाय जायगायाव दसे समनि थाखाय दोननाय जायो आरो जाहाथे थे दैया रानो बिनि औ बेबायदियैनो जों। बेखौ दसे सम दोनखांनायनि उनाव जोङो आथिखालावथ' जोङो जेरै देंखि उवालफोर बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जाला आरो। मेचिनफोर जोंनो देखानायखौ नुनो मोनो इब्दिनो जोङो बेखौ औ गुन्दै देना लायो आरो बेखौ खौ अन गुन्दै होननानै बुङो आरो औ। जोङो बेखौ दाउजों संनोब्ला बै दाउखौ जोङो बुथारनानै जों गोदानानै ओ स्र सुनानानै बे खौ मा खालामो जोङो ओ गिबि गिबियावनो
औ औ।
बे बेदरखौ जों एवना लानाय जायो आरो एवफ्रानना लानाय जायो आरो। बेयाव एव फ्राम नायाव जोङो ओ जा इस्सा माने मस्लाफोर बाहायनायबो नुनो मोननाय जायो आरो जेरै सामब्राम हाइजें बानलु आरो जों होना नै बेखौ। रं थाव आरि होनानै बेखौ एवफ्रानना लायो आरो। बेनि उनाव जों बेखौ एव राननानै थोरसिफोराव ओ दैखांना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो दै होयो आरो दै होनानै दैखौ गोदौहैयो आरो। जेब्ला दैया गोदौगोन अब्लानिया बै अ अन जे देना दोनदोंमोन बेखौ खौ जोङो फ्रि-फ्रियै सारनानै होयोआरोना जा जाथिं गोदौवो बिथिं सारना हानाय नुनो मोनो आरो। औ बेबायदिनो आरो बे आरो खारि। होयो आरो होनानै औ नंगौ अन गुन्दैखौ होखांनानै जोङो बै दाउ एव फ्रामना दोननायखौ गारना होननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ बेबायदिनो गारना होनानै दसे सम थानानै ओ ओंख्रिया एसे गथा ओ जायोबोब्ला जोङो दैखांना दोननाय जायो आरो। बेबायदिनो संनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। द।
औ मोन नांगौ-नांगौ-नांगौ।
औ नंगौ बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंजाय जेरै ओ अनलाजों औवा मेवाइ होनोब्ला माबायदि मा संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ हा खायसेब खायसे माबाया ओ ओ नोंथांमोननिजोंनो एखे एखे जाजोबदों जोंना एमफाय जोंनाबो बिदिनो ओम माइरंखो सोमग्रोनानै माइरंखो सोमग्रोनानै दोनबाय दोननानै दसे दैखौ फोसरनो होबाय बेनि उनाव वाल नङाबा दिंखियाव ओ देबाय देबायसो दानाथ' दानाथ' गोबाङानो सोरबा-सोरबा मेसिन सोरबा-सोरबा मेसिन सोरबा सोरबा ओ ग्राइनडारजों ओ गुन्दै खामना लायो औ बिन बिन बे उनाव
नंगौ
बेनि उनाव जोङो दै औ दैखौ माने माबाग्रोबाय आरो ओ सारायाव दै खौ हो हो-होबाय दैखौ गुदुं खालामबाय दैखौ गुदुं खालामनानै जेब्ला दैया गोदौबाय थाबाय गोदौबाय थाबा जोङो माने अन अन गुन्दखौ होबाय आरो ओरै ओरै ओ सासे सासे सास दो होयो एमफाय माखासेया माखासे ओरैबो खालामो ओ नोङो माग नोंङाबा जग नोंङाबा मागाव नाब
औ नंगौ गलायनानै लायो आरो दैजों
याव गलानानै लाग्रोबाय लानानै खौ ओरै। बे बेयावनो। होयिनि सिगां ओरै गलायजोबना ला। नानै उनाव बेखौ लुनानै होयो आरो। औ जों-जोंनावबो। ओ माबाखौ अनलाजों। अनलाजों मेवाय जानोब्ला। जोङो गिबियाव माने। ओ औवा सुबायाव थांनानै। औवा मेव औवा मेवाइखौ दाननानै लाबो। बेयो। लाबोनानै बिनि। जि माने बिगुर। दङ माने जोंनोथ' बेखौ बाख्लाबो होनो औ बेखौबो गारो। औ सुमु थायो बेयाव औ ओमफ्राय बेखौ गारनानै जोङो। जेन बे। बेखौ बाख्लाखौ गारबाथाय बेनि मोदोमखिनिया जेराबो। गुफुर गुफुरदों औवा औवा गोर्लै गा जा दङ बेखौ जोङो ओ। फिसा फिसा। हानानै लायो आरो औ। ओ नाथाय। बेखौ जोंनि जोंनि जायगायाव। सोरबा सोरबा एवफ्रामोबो जानो हागौ माबा औवा मे माबाखौ औवा मेवायखौ। थायो। ओ जोंनि एरियायाव माने बै दै गुदुं गोदौबाय थानायावनो बेखौ फिसा फिसाखौ बेखौ एव। गारना हो गारनानै होननाय नुयो आरो। ओमफाय नोंथां। ओ नोंथां मो ओ नोंथांमोननियावबोथ' खारैजों जायो। जोंनावबो खारैजोंनो जायो नाथाय हननाय जाया औ नाथाय सोरबा सोरबा माबेबा माबेबा माने एसे। नोगोर। नोगोर। ताउननि फोरा सोरबा सोरबा। थावबोर थावदोबो बिदि जायो आरो ओमफ्राय ना बे बो बेयाव आ ओआ ओमफाय जों बे मोनसे खौबो नुयो। जोंनि एरि जोंनिस जोंनिस जायगायाव जोंनि माबायाव जोङो। ओ अनदला ओंख्रियाव रं होनाय। खु नुनो मोनाद दे नाथाय माबेबा मा माबेबा जायगायाव रं होयो। रं होबाथाय माने ओं फैया बे अनलायाक
अ अ जोंनिथिंजायबो रं होनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो जोंबो नोंसोरनिथिं जाय जेबायदि सङो बि बिदिनो सङो आरो बिब्दिनो जों नोंथां औ नंगौ नंन होनायखौ नुनो मोनो आरो औ बिब्दि दा नों बिथाङा बुंलांबाय जे औवा मेवाखो जोङो दैयाव गारखानानै माने गोदौबाय थानाय दैयाव होनाय जायो होननानै। नाथाय जोंनिथि जों गोबांखौनो संनाय नुनो मोनो आरो जेरै जों ओ औवा मेवाइखौ जोङो ओ माने सायनानै हा हाना लाग्रोयो लानानै नानै बिनि उनाव जों मा खालामो बेख? सारायाव होनानै एसे खारै होनानै खोबहाबना दोननाय जायो आरो अब्लानिया बेनि दैयाबो खारो आरो एसे रुइग्रो होनानै बेनि उनाव आरो दै होबावो बेयाव दै होब्ला जेब्ला गोदौगोन अब्ल ब्लानियास जे जों बै अनखौ होनायखौ नुनो मोनो आं आरो बिबदिसो संनाय नुनो जायो बेबायदिनो गोबां जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बो गुबुन गुबुन रखमै संना जायो जानायखौ नुनो मोनो आरो। मानसिफोरखौ औ बिब बायदियैनो जेरै दा ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै सामु'जों सबायबो दं। बे साम'जों सबाय खौ जाफेरबाय दा नोंथ थाङा औ औ जोबोर गोथाव मोननांगौ जानांगौ गु?
अ गोथव जोबोर गोथाव मोनो आंबो अ औ औ
बेखौ नोंसोरनिथिंजाय माबायदि मा संनाय जायो?
औ जोंनाव बिदिनो ओ जोङो फु गिबियाव जोङो माबा अ आङो सा-साम' खननायखौ बुंग्रोनोसै सबायखौ-खौ दा बुंगोन आङो जेब्ला जोङो साम'खौ जेब्ला जोङो जोङो मालाबा बेखौ जोङो फुख्रियावबो फु-फु-फुख्रिफ्राव मोनो नङाबा फोथाराव मोनो दुब्लि बारियाव मोनो जोङो खन्नानै लाबोयो नाथाय सम सम जोङो मोना, दानाथ' थिखालाव जोंनाव माने जोंनि जायगायाव मोननो थाङा जोङो माने बायनानै लाबोग्रोयो बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ माने ओ दैयाव हरसे नाबा जोङो हरसे सोमनानै दोनो आरो दोननानै उनाव गिबियाव बिनि बे जेरै खुगा दङ बेयाव मोनसे मा बा थायो बेखौ जोङो गारग्रोयो मा खोन्थायो औ दा-दाखोन थायो बेखौ गारबाय बेखौ गारजोबना लाग्रोनानै ओमफ्राय आरो बिनि ओ बिनि जोङो मा होनो साम' खिथौ होनो बेखौ बेखौ जोङो दानस लाबावो आरो दानस'नानै लानानै जोङो बेखौ खौ माने जोबोद हु ओ आखाइजों हुयो आरो जेन बे साम'-साम'आव नांनाय बे गाज्रि माने माबाफोरा औ औ बेखौ माने खारो होननानै लाजायो। हुयो आरो बेनि उनाव जोङो सबायखौ स-सबबायखौबो जोंङो ओ जेन जों साराय लाग्रोबाय लानानै जोंङो सबायखौ ओ होबाय होननि उनाव जोंङो बेखौ जोंङो ओ जोंथ' जों सबबायखौ जोंङो बांसिनानो खारैजोंबो जायो। थावजोंबो जायो। नाथाय बेयो खारैजों होबा जोंङो बेयाव ओ जेब्ला सबायखौ दैजों होबाय होनानै बेयाव जों खारैखौ एसे लुदलाबाय लुदलाबाय गोदौबाय थाबाय बेनि सायाव जोंङो साम' खौ औ गोदौबाय थाबाथाय जोंङो ओमफाय साम'खौ जोंङो खारायाव एसे माने जोंङो एवफ्रामना लाग्रोयो आरो। सामु खौ सामुखौ एवफ्राम ना लागोर नानै उनाव जेब्ला साम'आ जेन मोननाय बायदि जायो होजानाय बायदि जायो बेखौ जोंङो बेयाव गोदौबाय थानाय सबायाइ ओंखोर जों बेखौ गारना होयो।
औ
सोरबा सोरबा माने साम'खौ जोंनि मायाव माने बांद्राय ए एरा आरो माने एरनायाव एसे साबदान जानांगौ नङाबाथाय साम'नि जे साम' बा ला बेयो बायनानै माने एसे माबानो हागौ आरो बेखायनो जों एसे हा माबानै
औ जानायाव नि बेखौ खहा गोनां जानो हागौ आरो जोंनि देहायाव जायोबोला। नंगौ औ
हागौ आरो। दा नोंथांमोननि नो नों थांमोननि जायगायाव बोरैहाय मा संङो बेखौ
ओ नोंथांङा जेरै खोन्थालांबाय साम'खौथ' जोंनि बिथिंजायबो बिदिनो संनाय जायो। औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। सङो आरो। ओ बेयाव गोनांसिन।
नोंथां ओ नोंथांमोन नोंथांनि जायगानिफ्राय‌ नोंथां नोंथांनि जायगा ओ नोंथांनि जायगानिफ्राय दे नोंथांनि नोंथांनिफ्राय जे मिथिनो मोनबाय आङो देन ओ सबाइखौ बोरै सङो अनलाखौ बोरै सङो बिनि थाखाय नोंथां नोंथां निसाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय आरो।
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो ना औ औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।